औ औ खोनादों औ खोनादों
मा खालामदों? खोनादोंना?
खोनायासै खोनायासै खोनायासै खोनाबाय दासो खोनादों औ
अ मा खालामदों?
है ओंखाम जाखांनानै लामायाव बेरायदों आं
मा ओंख्रि मोनजाखो
जोंहा ना गोरान बाथोनसोमोन
गोथावयानोलै दा बादि बोथोरफ्रावलाय बेफोरखौनो जानांगौ गोलोम बोथोरनि ओमफ्राय खबर सबरफ्रा ओरैनो मोजां ना
खबरा बिदिनो बारा मोजांबो नङा बारा गाज्रिबो नङा गेजेरावनो दंथ'यो
उम गायनाय फुनायफ्रालाय
माइखौथ' जोंहा माइ गाया गायनायालाय
ओम
ए गायनाय जायाखै आरो
उम उम बोथोफोराबो बिदिनोसै बा ने फैयासै नामा
गरमबा गरम अखा बा अखा खोनादों खोनादों खोनाफैदों औ खोना खोनादों
बेथिंलाय दैबाना फैदों नामा
दै बारायाबो बिदिनो दै बानायाबो बांद्राय जाद्रायैबो जायाखै जादों एसे
औ ओरैनो माबोरै दासानदि ओरैनो खबरफ्रालाय
मोजाङैनो दङ बांद्राय गाज्रिबो नङा बांद्राय मोजांबो नङा गेजेरावनो दं
बेबायदि दैज्लां बोथोराव बबेबाफोर दावबायनायनि थांखिफोर लायाखै ना लादों
दावबायनायनि थांखिखौ लादोंमोन लानायालाय सानजाथिं थांनायनि थांखि लादोंमोन ओमफ्राय दा नै दलं बायनाय माबा बायनायनि थाखाय
ओ
दि थां
औ ओरैनो दावबायनायनि थांखिजों जेनेबा मा मा नायनो लुबैदों बर'नि मा मा जायगाफोर
बर'नि जायगाफोर हिसाबैथ' जोंनिया
मा मा जायगायाव दावबाय हैनो लुबैयो
थांनोखौलाय लुबैयो गोजान गोजानाव भुटानफ्रावबो थांनो लुबैदों ओमफ्राय दा गरम बोथोराव गुसु गुसु हिसाबै थांनो लुबैदों औ बे ओमफ्राय डिमापुरफ्राव बेरायनो लुबैदों बर' हारिमुनि गोदोनि आबै आबौनि बाय
माइबं माइबं नोगोरफ्राव माइबं नोगोरफ्राव थांनो लुुबैदों आरो ने?
औ माइबं
थांनो लुुबैयो थांनो लुुबैयो नालाय आंबो ओमफ्राय थांफेरनाय जायाखै ओरैनो दावबायनाय जादोंबाबो बेफोराव बर'नि माखासे नेरसोनफोरखौ नायनाय जायाखै आरो नुफेरबायाखै आरो ओरैनो सोनाबहालाय ओरैनो मा मा जायगायाव थांफेरखो जोंनि बड'लेण्ड एरिया ओरैनो सिखोन जाहार फाव थामफेरबायना थामफेरबायाखै
आं सिखोनाझाराव थांफेरनो मोनाखै मोननाया बर' हिसाबै आं क'क्राझार बावखुंग्रिफ्राव फेस्टिभेल वबो थांनो मोनफेराखै ओमफ्राय ओरैनो मा होनो
बर'नि बैसागोनि फार्स्त रंजानाया बुहुत मुंदांखा जानानै दङ बे बावखुंग्रि सिख्लाखौ नायनो लुबैया होमबा
गोसो जायो ओ ना लुबैयो खिन्थु बोथोर फैबा सम मिलायहैया बेनि थाखाय
माब्लाबा समफोर मोनोबा माब्लाबा माब्लाबा माब्लाबा औ माब्लाबा सम मोनोबा
नोंलाय ब नों बर' हारिनि मा मा आगजुखौ मोजां मोनो
आं दामनायाथ' गासिखौबो मोजां मोनोलै ओमफ्राय आं सोलोंफेरनायसै औ खोनादों खोनागासिनो खोनादों आंनि
खोनादों
खोनायाखै नामा औ आंथ' मोजां मोनो जोंनि बर' हारिमुनि खाम दामनाय सिफुं सुनाय सेरजा दामनाय जथा दामनाय बिराद मोजां मोनो आरो आं बेफोरखौ नारफोरखौ आरो मा होनोमोनलाय बैयो हारमुनियाम बेफोरखौ दामनो लुबो लैयो नाथाय आङो सोलोंफेराखै आरो बेफोरखौ एबारसो सोलोंनो नागिरदों आङो माने बेफोर सोनो गोसो जायो एबाराव जोंनि बर' हारिमुफोरखौ जोङो जुदि लाखियाबा सोथो लाखिनो सोलोंनो नाङै एबार सोलोंनो नागिरदों बे बन्द' समाव सोलों नागिरदों आंबो मोजाङै ओमफ्राय बर' हारिमुनि मा मा आगरफोरनि मुं मिथियो नोंलाय जोंनि दख'ना गाननाय जोमनाय बायदिसिना
आंङो
दानाय लुनायनि
बिदि बिबार मिथियो मुफुर मुफुर आफा दावराइ मोख्रेब माखुरिया आगर आ
ओमफ्राय हाजो आगर हाजो आग
फारौ मेगन
आगर गुबै आगर गुबैया माखौ होनोमलाय आगर गुबै बे माबायदिखौ मोनलाय उ उ उ
आगर गु गुबैया माखौनो गरखौनो आरो गुबैबो होनो बेफोरखौ मि
ओ ओ ओ ओमफ्राय ओरैनो बर'नि मा मा दोरोङारि मोसानायखौ मोसानो रोङो नोङो?
ओरैनो बर'नि मा मा दोरोङारि मोसानायखौ मोसारोङो नोंलाय हा
आङोहाय बागुरुम्बाखौबो मोसानो रोङो ओमफ्राय रनसन्द्रिखौबो मोसानो रोङो
अह मोजां थार बेफोरखौ हारिमु हिसाबै बिसोरखौ
खेराइ मोसानाय बेफोरखौ मोसानो रोङो
मा औ ओरैजा दिरुं बोनानै मोसा बा सागोलाव बोनायना मा होनोमोन लायो ना मोसानो रोंगोन ना ने बेफोरखौ दख'नाफोरखौलाय दख'नाफोरखौ दानो रोंखायो
दख'नाफोरखौ आं एसे एसे से रोङो
ए ओमफ्राय ओरैनो आर'नाइफोर दाफेरबायना दाफेरबायाखै
आर'नाइखौ दानाया दाफेराखै गोदो फास्रा जिखौ दाखां खांबाय आगर एसे एरनो सोलोंबोबाय
ओम ओंख्रि संनोखौ रोंगौ ओरैनो
ओंख्रिफोरखौलाय रोंजोबोआनो सबायजों दाउजों सबायजों दाउजों साम' अनलाजों मेवा मेवाइजों दाउजों फस्ला अन्थाइ बाजाबजों खुसिया
नाफाम देफेरबाय ना देफेराखै नाफाम नाफामाथ' जोंनि बर'नि एकबारैनो गाहाय जाग्रााथार
एन्जरजों अन्थाइ बाजाब बेफोरखौ संनो रोंङो
नारजिजों अमा बेदर ने ओरैनो गोजान जायगायाव मा मा जायगायाव बेरायहैबावनो लुगैयो ओरैजाय जोंनि बड'लेण्ड एरियायाव बारनानै आरो ओरैनो दार्जिलिं फोराव थांनो लुबैया दार्जिलिंफ्राव मोजांथार नामाथ' दार्जिलिं फ्राना गुसु जायगाफ्रा
थाइलेण्डफ्राव थांनो लुबैयो मालायफोर थांनायफोरखौ नुयोबा गोसो जायो
मा मा जायगायाव बेरायना फैखांखो नोङो ओरैनो बायहेरायाव जोंनि आसाम हादोरनि अनगायै गुबुन हादोराव
आङो थुरायाव थांखांबाय ओमफ्राय उरिस्सायाव थांखांबाय ओमफ्राय कलकाता थांखांबाय
ओ ओमफ्राय मा मा ओरैनो ओरैनो मा मा जायगा जेनेबा नों इफोराव थांनानै जेनेबा माबायदि माबायदि ओरैनो जायगाफोर नुबोदों मोजां मोजां जायगाफोरथ' नुखादों ने बिरादनो
मेग माबायाव थांनायाव टुरायाव थांनायाव मोनसे दैमायाव बेरायहैदों आरो मोनसे दै
ओ ओ नुफेराखैमोना बेफोरखौथ' नाया दाउ दावबायहैनायखायसो नुहैबाय ओ दावबायनायखायसो नुहुरबाय आं
अमा कलकातायाव थांनायाव जेबो नुवाखै ओमफाय ओरैनो उरिसाफ्राव थांनायाव बिदिनो गिदिर गिदिर माबाफोरखौ नुबोबाय आरो मा होनो
औ मा होनोमोनलाय बिदिखौ प्लेटफर्मफोरखौ नुबोबाय
थेवब्लाबोथ' मोजाङानो नुबोदों ने गिदिर गिदिर प्लेटफर्मफ्राव
खोनायोल'मोन भुनेस्वर भुनेस्वर होननानै खोनायोमोन भुनेस्वरखौ रियेलाव नुबोबाय ओ लिफफोराव गाखोनो गियोमोन एफ्राव गाखोनो मोनबोबाय
ओ मोजाङानोथ' बेफोरावबो गाखोनोबो सोलोंनांगौना जोंनि बड'लेण्डनिखौल' नायनाबो जायाना एसे गुबुन जायगाफ्रावबो नायनांगौ नालाय ने
भुटानफ्रावलाय आंबो थांनो लुबैयो बिराद गोसो जानानै दं भुटानफ्राव अरुणाचल हादरावबो दाव-दावबायहैैनो नागिरदोंमोनलै माबोरै जायोथाय
अरुणाचलाव थांनो नागिरदोंमोन नै बोथोरानो माथो अखा हाबाय थानाय लामाफ्रानो अ लामाफ्रानो माथो मोजां नङा नै ट्रेन साइथिं ओरै बायनाय दै बानाजोंनो गुब्रुजोब्बाय ओरैजाय सिमेन सापरियावबो दै बानाया बिराद गिदिरनो लामायानो बायजोबदोंनो हाथ'वासो होनना बुंदों माथो उनफ्राव समफोर मोनबा थांसै औ सम जासिगोन ने
बारा गोबाव गैला समा जासिगोन
औ दे दसे रायलाय जाबावो औ नायदों ओरैनो बाखि नखरफोराव माबोरै दं खबर सबरफ्रालाय
नखरफोरा बिदिनो दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो गाज्रिद्रायबो नङा मोजां मोजाङैनो सोलिला
ओ बिदिनोसै आरो ना बोथोरफोरनि थाखायबो लोमजानाय साजानाय
जायो जोंहाबो बिदिनो एसे एनै लोमजानाय दंजोबो नखरफ्राव
अब्लाबो एसे मुलि आरि जानानै एसे मोजाङाव दंथ'यो दाथ' बिदिनोसै बोथोरखौ नायनानै लोमजानाय साजानायसो थाखाबाय ना समा जाबाय नामा
जाबाय दे
दे होमबालाय ना दे होमबा दोनथ'सै दे दे ओ दे
दे बारा टावारखौनो नांनो नागिरालै